ओ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
खोनादों ना नों
खोनादों खोनादों।
औ होनबा दा नोंथाङा मा खालामना दं?
अ आङो दा फ्रियाव दंथ'यो ओरैनो।
अब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम सावरायनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन दे नोंथां हागोन।
बे बिदिब्ला जों जों मोनसे टपिकनि सायाव लानानै सावरायनि नोंथांजों। आ आं सावरायनो सानदों नोंथांजों। जों इन्टारनेटनि सायाव जि गोदो इन्टारनेट गैयैयाव माबायदि सलियोमोन आरो दा सुबुंफ्रा इन्टारनेट मोननानै बा इन्टारनेटनि थ्रुयै माबायदि सोलियो बेखौ नोंथाङा आंनि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
अ नोंथां आदसा। आ गोद ओ गोदोनि आरो दानि थासारिखौ नायोबा गोबां फाराग दङ'। आ नोंथाङा इन्टारनेटनि खोथाखौ बुंदों नङा होमबा?
औ
आ गोदोहाय इन्टारनेट गैयामोन आरो दायो इन्टारनेट जाबाय । ओ जिहेथु गोदोहाय इन्टारनेट गैयै समाव जे माखासे नैजिब्रै घन्टा जे हाबाखौ मावनांगौ ओ बे हाबाखौ दायो इन्टारनेट जुगाव ओ से मिनिटबो नांला आरो
औ।
आरो गोदो इन्टारनेट गैयै जुगाव जे माखासे ओ फोनांजाब राहा ओ बैफोर फोनांजाब राहाया फ्रायनो गैयामोन ओ दायो जोङो गोबां एन्टारनि जोहै ओ ससेल मेडिया माखासे निउस पर्टेलफोर गोबां बिदिनो माखासे जोङो मिथिमो मिथिजोबनो हायै जे इन्टारनेटनि खामानि बैफोरो दा इन्टारनेट जुगाव सोलिनानै दङ'। ओ गोदो जे इन्टारनेट गैयामोन बै इन्टारनेट गैयै जुगाव जोङो पेपार फरायनो मोनोमोन आरो ओ रेडिअ' दंमोन । ओमफायनो जोङो बुंनो थाङोबा ओ नैबे इन्टारनेट जुगावहाय गोबां सोलायनाय फैबाय आरो आ आरो नोंथाङाबो जा एसे मिथिनाय गोदोनि आरो दानि इन्टारनेट जुग आरो इन्टारनेट गैयैखौ फोरमायना
औ हागोन नोंथां। ओ इन्टारनेट खोनादों नों
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
ओ आं जि इसे आंनि मोन्दांथिजों जे मिथिनायखौ नोंथांनो फोरमायना होनि।
औ औ।
इन्टारनेट होनोब्ला जों बिराद माने मोजांखौ बुंनांगोन जे गोदो माखासे नोंथाङा बुंदोमोन दि नैजिब्रै घन्टानि खामानिखौ जों दा दानि जुगाव माने मिनिट एबा सा सा से केनाव जों जुदि मावनानै दिहुननो हायो होमबा जोंहा बेयाव बिराट गोगानो दा गोदो जे मोनसे गोदोनि सुबुंफोरा जे मोनसे जे जेब्ला खौरां दैथायहरनो थाखाय ओ सानोमोन अब्ला बै समावहाय गोदोनि सुबुं फोरा सानसेनि गे जेराव खौरांफोरखौ दैथायहरनो हायामोन गुबुन दाबसे जायगायाव आरो माखासे खौरां फोरखौ जुदि मिथिनो थाखायबो जे सानसेनि गेजेरजों मिथिनो हानाय जायामोन बेयाव खौरांफोरखौ मिथिनो थाखाय उम से मास एबा नै मास नङाबा थाम मास बिनिख्रुइ बांसि नबो लायोमोन जेरैबायदि ओ लाइजामनि गेजेर जों गोदो सोलियोमोन नाथाय दा बिदि नंला जोंहा फोनांजाब राहा जि फैबाय जों बिनि गेजेरजों जों गोरलैयैनो खौरांफोरखौ दैथायहरनाय आरो खौरां मिथिनो मोननाय बेफोर हाबाया जोंना गोरलैयैनो जायो गोदो जों खोनानो मोननायाव बा बिजाबाव फरायनो मोननायाव जोंहा जे लाइजामनि गेजेरजों खौरांखौ दैथायहरोमोन ओ लाइजामखौ जों लिरनानै पस्ट अफिसाव जों माने लाइजाम खआव सोहैनानै जे बिनि उनाव पस्टमेन जे लाइजाम दैथायगिरि बिसोरो गुबुन लाइजामखौ बेयाव लांनानै आरो बिनि लाइजामखौ जि लाइजाम दैथायगिरि बियो गुबुन दाबसे लाइजामखौ लांनानै बिदिनो गो बाव माने गोबां समनि गेजेरजों जों खौरांखौ गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायहरनो हायोमोन। दा बेनि गेजेराव माखासे जोंहा जों माने थासारिफोर नुयो प्रब्लेम जोंहा नुनो मोनो ओ जों खोनायोमोन लाय जों जुदि खौरांखौ लाइजामनि गेजेरजों दैथायहरोब्ला बेयाव जोंहा माखासे ओ गेजेर लामा ससेयावनो जे लाइजामा सोलाय सोल' जानानै थांनायनि गेजेराव माखासे खौरांफ्रा जे जि खौरांखौ जों दैथायहरदों बे खौराङा मोनहैया बेफोरबायदि माने जों ओ घट'ना खौबो जों नु दों आरो दा बेफोरो मोनसे गिदिर माने थासारिमोन मोजां नङामोन दा जों ओ इन्टारनेटनि जुरै जों मोनसे मोजां सुबिदा जे जों मोननो हाबाय ओ लाइजामखौ जों गोदो जेरैबायदि दैथायोमोन ओ खौरांनि थाखाय नाथाय जों दा खौरांनि थाखाय बा जानबुं ओंखारबाय जोंहा जानबुंजों फोनांजाब जे राहा बेजों जों कल खालामलायनानै दाबसेनिफ्राय जों दा जेरै गुबुन दाबसे जायगायाव खौरां दैथायहरनो थाखाय ओ बेयाव जोंहा सानसेयावनो बा जों मिनिटनि गेजेरावनो खौरांफोरखौ लानो हायो आरो दैथाय हरलायनो हायो बे मोनसे मोजां सुबिदा जोंहा जानानै फैदों आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आरो दङ गोदो जि मावनो हायै खामानिफोरखौ जों ओ गुबुनफोरनाव सोंनांगौमोन बे आरो सोंनानै मोनै जे मिनथिनो मोनै माखासे खामानि बेफोरखौ जों गोदो नागिरनानै मोनामोन दा नै दा जों इन्टारनेटआ जे जों फैबाय गुगोल जोंहा जेरै दा बेफोराव जों जि मिथिनो मोनै बुस्थु बेसाद बेफोरखौ जों गुगोलाव जि आरामै दा गोरलैयैनो सार्च खालामनानै जों मिथि नो हायो, दा मा माखासे जोंहा फरायसाफोरनि थाखायबो ओ गोबां नो सुबिदा जानानै फैदों ए माखासे सोंनाय फिन्नाय गोरा सोंनायफोरखौ जों गोरलैयैनो गुगोलाव संदाननानै मोननो हायो ओ नाथाय गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटआ जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव माखासे गोहोम खोख्लैदों जेरै आजिखालिनि फरायसाफोरनि सायावहाय बुंनो थाङोब्ला एसे गो गोदोनि फरायसाफोर आरो दानि फरायसाफोरनि बेलायाव एसे फारागखौ नुनो मोनो दानि फरायसा फ्रा इन्थारनेटनि सायाव सोनारनानै फरायो। नाथाय गोदोनि जि फरायसा फोरोंफोरो बिसोरो माने गावनो खस्थ'जों फरायनाय बेखौ जों बुंनांगोन। मानो होनोब्ला दानि फरायसाफ्रा माबा मोनसे जुदि सोंनायनि फिननाय गाव जुदि नागिरनानै मोना अब्ला बेवहाय ओ डाइरेक्ट इन्थारनेटनि हेफाजाब लायो नाथाय बेखौ जों माने एसे बारा मोजां मोना। मानो होनोब्ला गावनि जि खस्थ'जों नागेरनानै दिहुननाय फिथाइ बियो साबसिन जायो होननानै जों एसे मिथियो । दा बेयाव जों माखासे फरायसाफोरखौ नुनो मोनदों एकदम दुरबल जालांनो हमनाय । नाथाय मोजां गुबुन फारसेथिं मोजां बाहाय बा मोजां, गाज्रियाव बाहायोब्ला गाज्रि बेनो इन्थारनेटआ। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायबावगोन नामा इन्थारनेटनि सायाव?
उम दा इन्टारनेटनि सायावथ' ओ ओरैनोथ' नोंथाङाबो बुंखालांबाय माखासे खिनिखौ दायो जोङो इन्थारनेटनि जो हैनो ओ मोनसे गुबुन हादरनिफ्राय मोनसे गुबुन हादराव जे सुबुं थायो बा नख'रनि मानसि थायो बैफोरबादि नख'रनि मानसिफोरजोंबो जोङो ओ रायलायनो हाबाय, ओ मोखांजों मोखां जोङो नुलायनो हाबाय। ओ गोदो इन्थारनेट गैयैयावथ' जोङो खोब खस्थ'मोन जेनबा ओ गुबुन हादराव साख्रि मावहैनाय बा माबा मोनसे हाबा लानानै थांनाय दा बैफोरबायदियाव न ' ख'रनि मानसिया माबा उसुबिदायाव गोग्लैहैबाय नामा, माबा मोनसे उसुबिदा जाबाय नामा, बैफोरबादि जोङो सानोमोन बैफोरनि खबरखौ जों मोनामोन, ओ दायो जोङो इन्थारनेटनि जोहै ओ जे बै नख'रनि सुबुंफ्रा दस्रा गोजानाव खामानि मावहैदोंबाबो जों गोरलैयैनो बै नख'रनि ओ सुबुंखों सुबुंखौ जोङो मोखांजों मोखांनो जोङो नायलायनो हाबाय, रायलायनो हाबाय आरो जोङो ओ आथिखालाव इन्थारनेटनि जोहैनो ओ गुबुन गुबुन जायगानि माखासे ओइ थानाय, जानाय माखासे आबहावा बै गुबुन हादरनि जे नुथाय सिनारिफोर जोङो इन्टारनेटनि जोहै गोरलैयैनो न'आव जिरायनानैनो जोङो नुनो हाबाय आरो।
होमबा नोंथांजों दसे सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां जोंहा इन्थारनेटनि बागै बुंनो थांब्लाथ' गोबां दङ नाथाय जोंहा सम माबो जा बाय बेनिखायनो दोनथ'नो सै नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दसे सम
दा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।